औ खोनादों।
ओ नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रि ना औ
औ नोंथां फ्रि
आंबो होब्ला जोङो दसे ओ मबाइलनि सावरायनि
औ जागोन दे
औ औ जेनब्ला औ ओ नोंसिनि जेनेबा नोंथांमोननि थिं माने मबाइल फनखौ माबोरै जेनेबा
बाहायनाय जायो मा खाबुआव माबोरै माने बेनिफिट मोनदों आरो मबाइलनिफ्राय खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा? औ
हागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलावहाय सिगांनि समावथ मबाइलनि बाहायनाया मबाइला फ्राय गैयानोमोन मबाइलखौ जोङो मबाइलखौ जोङो सिगांनि स समाव दङब्लाबो जोङो मबाइलस किपेड माने जायखौ जों किपेड होननानै किफेट मबाइल होननानै बुङो मबाइल फिसा जों बाहायोमोन सिगांनि सम समावहाय। दा जेब्ला जोङो मबाइल फिसा बाहायोमोन एथबां मबाइलनि बाहायनाया एथबां माबा जायाखैमोन मबाइल गैयि समाव बुंनो थाङोब्ला एकदम जिरनि जुदि जों नायनो थाङोब्ला सिगां समाव जोंनि आबै आबौनि स समाव मबाइल गैयामोन मबाइल गैयै समाव जोङो माखासे खौरांफोर बा जोङो सुखु दुखुनि खौरां सासेया सासे लोगोजों रायजलायनो थाखाय जोङो माने लेखा लिरनानै बा स्टिकनि गेजेरजों लाइजामनि गेजेरजों रायजलायनाय जायोमोन। बिनि उनावहाय लासै लासै जेब्ला जोंनियाव मबाइल फैदों मबाइल फैनायनि उनावहाय माखासे सुबिदाफोरा जोंनि गेजेराव माने नुजादों होननानै जों बुंनो हायो जेरै जोङो मबाइल फैनाय लोगो लोगो जों सासे से लोगोजोंहाय मोजां गाज्रि खौरां लालाय बेयावहाय गोबां हेफाजाब खालामदों। आरो बै समावहाय मबाइल मबाइल फैजेननाय समावहाय बेबायदिनो गोबां ओ सोरबा गोजान जायगायाव फरायनो थाहैनाय बिफाखौ फन खालामनाय बिफाखौ फन खालामनानै मोजां गाज्रि खबर लानाय बा बिफाया फिसाखौ फिसाजोखौ गावनि गथफोरखौ खबर लानाय बेफोरो मोजां सुबिदाया गोरलैयैनो जानो जादों। लासै लासैनो मबाइलनि बाहायनाय माने मबाइला गोदान दानि जुगावहाय गोदान मानि गोदान मबाइल जों एनरयड फैबाय दा एनरयडनि जुग फैबाय। एनरयड जुग फैनाय लोगो लोगो बेवहाय गोबां रोखोमनि जोङो सुबिदाखौ लानो हादों जोंनि ओनसोलावहाय। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला माखासे गथफोरा नआव थानानै अनलाइन क्लास लानो हादों। अनलाइन क्लास लानानै खम समनि गेजेरावनो गोबां खामानिफोरखौ माव हानाय जादों। जेरै जोङो माखासे म मबाइलनि गेजेरजों जोङो माने माखासे खामानिफोर जेरै जों अनलाइननि खामानिफोरखौबो मावनो हानाय जादों। स्कुलनि एडमिसन लानाय। अबावबा फर्म फिलाप खालामनाय बा जोङो माखासे खौरांफोर जेरै जों निउसनि गेजेरजोंहाय माने खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय जों गोबां बिबांनि खौरां मोननो हादों। मबाइलनि गेजेरजों। आरो मबाइलनि बाहायनाया जोंनि ओनसोलावहाय मबाइलनि बाहायनानै गोबां दानि फरायफुबाय थानाय गोदान जोलैफोर बा गथसाफोरा दिनै मा खालामनो हादों गावनि गियानफोरखौहाय मिथियै बुस्थुफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों खम समनि गेजेरावनो गुगोलाव सार्च खालामनानै जों गोबां बिबांनि गोबां रोखोमनि जोङो गोदान गोदान जोङो गियानफोरखौ बुथुमनो हादों आरो जोंनि ओनसोलाव बहाय मबाइलनि बाहायनानै मबाइलखौ बाहायनानै जोंनि गथफोरा जोंनि गथफोरा माने ओ मबाइलावबो जोङो गोबां रोखोमनि लेखा फरायनो हादों लेखा फरायनानै जोङो बाजारनिफ्राय बिजाब बायालासिनो मबाइलावबो जों नायनानै बिजाब फरायनो हानाय जादों बेबायदिनो मबाइलनि बाहायनानै जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला गोबां बिबांनि जौगाबाय होननानै बुंनो हायो। दा नोंथांनि ओनसोलावहाय माबादि मबाइल बाहायनानै माबायदि जौगादों बा माबायदि एदभानस जादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ जोंनि ओनसोलाव थ आ आं बायदिब्ला गोबां मबाइल पना ने सिगां थ बिदिनो जेनेबा नकिया होननानै मिथियोना जों नकिया फन
औ
ओं ओं बेखौ जों सिगां माने मोननो हायो मोन दा जेनेबा सिगांथ बिदिनो जेनेबा रायलायनोलसो हायोमोन मोनना एनड्रइड माबाजों नकिया फनजों दा जेनेबा दानि जुगाव जोङो एनड्रइड फन मोननो हाबाय एनड्रइडफनजों गोबां जेनेबा ओ गोबां गोबां खामानिफोर जेनेबा गोजानाव थांनांगौ गोनां दंब्लाबो जेनेबा नोङो जेनेबा फनजोंनो खामानि मावहरनो हायो जेरै जोंनि फरायनायफोराव जोंनि सुबिदा होबाय बिराद बिनिफिट मोनो हादों हादों आरो जों जेनेबा जों अनलाइन क्लास लानो हादों सेबां जेनेबा बिदिनो ओ लेखा गैयाबा, लेखा मोनाब्ला जोङो जेनेबा मबाइलाव जोङो गुगुलनि माबायाव गुगोलाव सार्च खालामनानै जोङो नायनो हादों, बिदिनो जे जोङो लोगोफोरजों बिदिनो कन्टेक्ट इजि खालामनो हादों आरो ओमफाय बिदिनो अनलाइन क्लास गोबां सुबिदा फोरखौ जों मोननो हादों मबेइलनि गेजेरजों जेनेबा गोजानाव फराय हैयोब्लाबो जोङो बिदिनो गाव गावनि लोगोफोर, बिमा-बिफाजों कन्टेक्ट खालामनो हायो आरो इजियैनो।
औ नोंगौ नोंथां
औ
दा जोङो मबेइलनि बाहायनाया जोंनि ओनसोलावहाय माखासे गोबां रोखोमनि रांबो आरजिनो हादों। जेरै जोङो मबेइलखौ बाहायनानै भिडिअ बानायनानै गोबां ओ माने बेखार लाइमोनफोरा इउटुबाव इउटुबाव कनटेन्ट बानायनानै बा फेसबुकाव कनटेन्ट बानायनानै बा जोङो माखासे मबाइलनि बाहायनानै मबाइलाव जोङो माने इमेलनि जोहै बा जोङो गोबां रोखोमनि जों बाहाय डिजिटेल मार्केटिं बेफोर खालामनानै जोंनि ओनसोलावहाय गोबां गथ'फोरा गावनि रोंगौथिजोंहाय ओ गावनि रोंगौ थिजों गोबां रोखोमनि दिनै रां आरजिनानै गाव गावनि नखरखौबो सुंथानो हानाय जादों बा गावनि फरायनाय गावनि बिमा बिफा गावनि फंबाय बिनानावफोरखौ राङारि मदद होनो थाखाय माने राङारि मददबो होनो हादों जोंनि ओनसोलावहाय। आरो जोङो नायनो थाङोब्ला मबाइलनि मबाइलनि बाहायनानै मबाइल बाहायनानै गोबां मानसिफोरा गेम गेलेनानै बो रां आरजिनो हादों। आरो बैफोर जोङो जोंनि ओन ओनसोलावहाय माखासे गोग्लैसोनाय जायफोरा गोग्लैसोनाय लाइमोनफोर जेरै फरायनानैबो रोंगौथि थासेयावबो दिनै माने साख्रि मोननो हायाखै दा बैफोर साख्रि मोनै माखासे लाइमोनफोरा गावखौनो मबाइलावहाय मबाइलाव बाहायनानै मबाइलनि जोहै माने गाव गावनि माने थांनानै थानायनि राहाखौबो दिहुननानै लानो हादों जोंनि ओनसोलावहाय। नोंथांनि ओनसोलावहाय मबाइल खौ बाहायनानै माबादि रां आरजिनो हादों नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि जौगानाय फैदों नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मबाइलनि गेजेरजों जेन भिडिय खालामनानै जेरै फेसबुक जा इउटुब जा इन्सटाग्राम ओ बे फोराव माने गावनि जेनेबा कनटेन्ट खालामनानै बिसोरो बिदिनो रां आरजिनो हादों आरो गोबां सुबुंफ्रा बिदिनो अनलाइन प्लेटफर्म ओ मबाइलनि गेजेरजों गेम्सफोर बिदिनो आरनिं खालामनाय बेफोराव गेलेनानै माने सोरबा सोरबा गावनि बिदिनो माने आरजिनो रां आरजिनो हादों आरो।
औ दा नोंथांनि नोंथांनि ओनसोलावहाय मा मा रोखोमनि मबाइला मबाइलखौ बांसिन बाहायजायो?
जोंनि ओनसोलावथ बांसिन होनोब्ला एनड्रइड एनड्रइडआनो दा बांसिन सोलियो आरो जोंनि बे ओनसोलाव। ओमफ्राय माने बिदिनो आइफन होनोब्ला गोबां खम सुबुंफोरनाव जोङो नुनो मोन नुनो मोननायखौ मोनो। जों
आइफन आरो औ नों दां आइफन आरो एनड्रइडनि फारागा मा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बिनि गेजेराव मोननैनि फारागथिया मा?
औ माने एन्ड्रयड आरो आइ फन होनोब्ला एन्ड्रइडआ मोनसे माने आइफना मोनसे बेलेग ओ टाइपनि आरो जेनबा माने एनड्रयडआव जि माबाखौ मोनो फेसिलिटिखौ मोनो बेखौहाय बांद्राय आइफनाव मोननाय जाया माने बिदिनो बायनांगौ जायो। बांसिन माने खम फेसिलि मोनो आरो बाट मबाइलाथ' सेमानो। बाट बे एनड्रयडआ बेसे बेलेग जाबाय आरो ओमफ्राय आइफना एसे बेलेग जाबाय आइअ एस होनो आइफनखौ।
औ।
औ।
ओरैनो आं ओरैनो मोननैनि फारागथि फारागथि होननानै बुङोब्लाथ' बेबायदि होननानै मिथियो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बांसिन एन-माबाखौ नुनाय जाया आइफन नुनाय जाया एनड्रयडखौनो बांसिन नुनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां दे नोंजों रायज्लायना मोजां मोनदों औ दे।
औ दे।